हेल' ओम नै जिरायनानै आनारस जादों।
आनारज जादों आयु दानो आनारस जाबायबो।
उम
ए जोंनाथ' ओंखाम जाखांनायानो बावाखै
उम ओहो दहाय फुङाव दसथायाव जाखादों
ए ए ओमफ्राय दालाय माथो खालामगोन?
दा नै आं जिरायनानै दङ।
जेबो खामानि गैया?
ओहो
औ
अखा दोमहैदों जोंखै नोंसिोरनिथिंजायलाय?
हा
जोंखौ अखा दोमैदो नोंथिं नोंसिरनिथिं जे सान्दुं दुंदोंना
बाबा जोंखैजायथ' अखायानो हागासिनो माबानिफ्रायनो मैया हरावबो हाबाय ओफ्राय दिनै माबायावबो एसे सान्दुं दंहां जाबाय आरो अखा हफनबाय आंहा जि सुबाय जिफ्रानानै रानासै आरो थिखोलाय फोरानलाय जागासिनो आङो जिफोरखौनो राननोन रोंला
उओ
बोथोरानो अखाल' हाय जोंखैजाय अखा हानानै दै बाना जालायथारबायमोन अखा हानानै बेरायहैनो नागिरनायानो बेरायहैनो मोनाखै जोंहा बै जोंनि स सान न' खाथियावनो मोनसे जि मोजां गार्देन दङ गाज्रि बिफां लाइफां सोमखोर सोमखोर ओमफ्राय ना दैबो दङ ओमफ्राय दैयाव ना हगारो ओमफ्राय नाफ्राबो जि गिदिर गिदिर देरबाय'- गोमो गोथां गोजा बिदि गाबनि ना नाय नायबो अहा आ
जोंथिंबो दङ
अ ओमफ्राय बेयावनो मालाबा सम सम बेरायहैबाय थायो जोङो गोसोखौ जि मोजां मोनो बिदि बेरायहैबाथाय।
जोंहा दाहाय थांनो नागिरदों लोगोफोर गोजा जोंथिंबो गार्देन दङ।
ए
थान्दा जायगाया बिबार बारि। बिबार बारि बिफां लाइफां गिदिर गिदिर दङ।
ए
दै बोहैनाय
ए मोजांथार नामा।
ओ मोजांथार जायगाया।
ए उम ओमफ्राय गरम बन्द ओं थांगोन र' मालाबा गरम बन्दथ' मोनबायना। स्कुलफोरा ओमफफ्राय बे समाव अबावबाफोर बेरायहैबाय बायगोन नामा गोजान जायगायाव दावबायहैबाय बायगोन नामा।
उम बेरायनोथ' सानदोंमोन। ह बेरायहैनांगोन।
ए गारि गारि गारि मथर गाखोनो हाग गारि मथर गाखोनो हागोन ना हाया नोंलाय
आंथ' बासबो हाया ट्रेनबो हाया। बाइकजोंसो थांनांगोन
गोजान जायगायावथ' थांनोनो हानाय नङा माथो नोङो
ओहो बासबो हाया ट्रेनबो हायाना
ए ओम
ओमफ्राय ओंखाम जाखांखाबाय दा
उम जाखांबाय दहाय जानायानो
मा ओंख्रिमोन
जोंहा दालि दालि आलु ना बाथोन
ए जोंहा जोगोनार जों दाउसोमोन ओमफ्राय दिंखिया भाजा
उम मैगं दंसोगारो नामा नोंसानाव
हायो मा होनो जोगोनाराबो गायनाय न'आव नो ओमफ्राय जि फिथाइ थायदों ओमफ्रायो मैथा गोजा मैथा बांगाल ओमफ्राय सबायाइ बि मा ओमफ्रायो दा जोंनाव थानाय मैगंफ्रा आरो खांख्रि खला ओमफ्रायो भिन्दि मैफ्राय फान्थाव मुला मैगं मे मेसेंनि मैगंफोरखौबो गायनानै जायो आं दैज्लांबाबो
मोजां दे
ओम
जोंहा बांसिन बायनानैसो जायो जोंहा बा रियानो गैयाना बायनानैसो जानांगौ
ए सिलायावनो गायना जोंहा बो जोंहाबो हायानो गैया ओमफ्राय जोंहाबो आङो
ओं
बे माबाया बिलायावनो खना खना कार्टनाव हा सोयै सोयैसो गायनानै जायो ए गायबाबो मैगं बाददि मोजां जायो दंना गैया नोंस्रालाय
जोंहाबो गायनांसिगोन र' बिदिनो मैथा गोजा दङ बांगाल दङ
ए मैथा गोजाखौ नाजों जानो गोथावथार जाय ए
ओं गोथाव जायो
ए
ना गुरनो रोंगोन ना रोङा नोंलाय
ना गुरनो रोङो रोंनायालाय ओमफ्राय लोगो फोरानो गैया आंना ना गुरनो थांनो ओमफ्रायो ओ मा होनो दैयाबो खाथियाव गैया जि गोजानावसो थांनांगौ थाबायलांनो बागुलायो ओंखायनो नाखौ दा गुरनायानो जाया आङो नोंलाय रोङो ना गुरनो ए मा मा ना मोनो ए
ना फिथिग्रि ना गो रि नास्राय बालबाथिया मागुर सिंगि ना थुरि इदिनो बायदि बायदि मोनजोबो
ए नोंसिनिथिंथ' हाखर थायोना हाखराव ना सारबा बिदि ना मोनो खो माना
ओं जोंहा दाहायबो सारै नागिरदों। उम नोंसिनिथिंजायालाय? दैआ हायो रानफिनबाय मैया अखा हादोंमोन ओम फ्रायो खालामनो
ए जोंथिंजाय दैयानो खाथियाव गैयालैय गोजान गोजानावसो थांनांगौ जायो। ओमफ्राय जोंनि न' खा थियाव मोनसे बोहैग्रा दै दं आरो बेयावहाय नायानो गैया ओमफ्राय साम'ल' फैयो जि साम' दङ
उम हमहैनांगौ
हमो आङो सम सम ओमफफ्राय जानो बालाय लाङोना सानफ्रामबो सानफ्राम बो जाबाय थाबाथाय बायो ओमफाय गोबाव गोबावजों खनसे खनसे खनहैबाय थायो आङो
ओं सामफ्रामबो जानो बायोना
ओं। मा खालामबाय थादों सोरबाफोर दं नामा खाथियाव?
ओहो रावबो गैया आं हारसिङैसो जिरायनानै दङ।
ए
गासिबो उन्दुजोबदों
मोसानो रोङोन ना रोङा नोंलाय?
आं मोसानोनो रोङा।
ए मोसानो फोरोंग्राफोर गैया नामा नोंसिनिथिं?
ओहो बिदि फोरोंग्रा गैया फोरोंग्रा थाबालाय सोलोंगौमोन आङो
ए जोंथिंजाय मोस मोसाग्रा मोसानो फोरोंग्रा गोदान माबा बानायदोंहाय जोंहाबो आजाखौ बेवहाय मोसानो फोरोंनो हैनो नागिरदों आङो
उम फोरोंदे उम उम उम
नोंबो फैबा सोलोंनो हागौमोन दा बन्द' समावनो
उम जोंना टिउसन लादोंना।
ए फैनो सोलाबनाय नङा होमबा?
ओहो सोलाबनाय नङा।
औ
र' टिउसन जोब्बालाय थांगोन साननैसो थांना थाहैगोन नोंसानाव
ओं ओं खथथ' मोजां मोजां जायगा दं जों खैजाय बेरायनो
उम थांगोन र' सानैसो थाना
खाथि खालायावनो जि मोजां मोजां गार्देन जाबाय जोंथिंजाय
उम
लामाफ्राबो जि मोजां मोजां जाजोब्बाय।
उम दा सोलाबबाय नंथ'ला आङो उम उम
मालाबा फैदो बेरायनो जायगा नायनो।
उम दा सोलाबथ'नाय नङा खोमा साननैसो थानाव थांगोन र'
ओं ओं
नोंबो फै जोंनिखै
ओं थांगोन र' आंबो मा होनो गरम बन्द' जोबबाथाय गरम समा जोब्बाथाय थांगोन दा गरमाव बेरायनो बालायलाङो गरमजों आरो अखा हाबाय थायोना अखा हानायाव बेरायनोबो मोना जायो ना ओंखायनो एसे गरम बोथोरा बायबाथाय थांगोन र'
ओ फै नोंसोर फैबाथाय थां फानसै थानोसै आंबो नोंसिनाव।
ओं दाख्लै जोंहानिया फुजाया माबा बार्थडेय जादोंमोन। जोनोम साननि फालिदोंमोन मानोथो फैयासै फैनो होननायालाय?
सोलाबदिया ना, जोंहा सुमोनथाइ जादोंमोन।
अ ओं ओं।
उम।
मोजांखादा खबरफोरा ओमफ्राय? ओं दे दे दोनथ'दो दे।
ओं।